खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहामनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ
बे आयदायानो जाबाय फरायसा फरायसानि जिउ उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम फरायनाय फरायनाय औ फरायसानि जिउ बिदिहाय औ फरायसा फरायसा होनोब्ला जोङो गिबियावनो जागायनायनिखौै लानोसै जायखौ जोङो औ बिमा बिफाया उन्दै समाव जोङो माबानानै फेदेरनानै फोलावनानै थाम बा ब्रै बोसोरनिफ्राय जोङो फरायसालियाव गरु नङा होनब्ला बेखौ जोङो औ बेनिफ्रायनो फरायसायाव लनाय जायो ज जेराव जोङो साखाथिफोरावनो दानि जुगथाव गोबां फरायनायफोरा एसे नोजोर होयो फरायफोराव गोबाङैनो बिमा बिफाफोरा बांसिन फरायनायखौ ओ गुबैसिन लानानै नोजोर होसिनो फरायनायखौ बेनि थाखायनो जोङो साखाथियावनो गामिफोरनि साखाथियावनो थानाय अंगनबादि जायखौ जों अ आ फोरोंनाय जायो क ख फोरोंनाय जायो बिदिहाय अंगनबादि बेफोरो जोंनिया साखाथियावनो गामिनि साखाथिफोरावनो ओ थायो आरो दानि जुगाव बे अंगनबादियाव जोङो औ बे अंगनबादियाव जोङो ओ थाम बा थाम खावसे बोसोर फोरावनो जोङो बे अंगनबादियाव एंगार हरग्रोनाय जायो बे अंगनबादियाव जोङो से बोसोर बा नै बोसोरफोर बिदियै हंगारनाय बेखौ जोङो गथ'फोरखौ हुदा फरायसालियाव थां थांबाय थानो लुुबैनाय बिदिहाय हुदा खालामना लाग्रोयो अंगनबादियावथ' दाना जोंना अंगनबादि बुङोब्ला
सासे फरायसा सासे फरायसा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बेबादिनो सासे फरायसा आइबा जोंङो उन्दैनिफ्रायनो जोंङो
औ नोंथां फरायसा ओं
बेबायदिनो जोङो उन्दै सासे सासे ग गथ'साखौ सासे फरायसा बानायलाङो अब्ला बेबादिनो सासे गथ'साया ओ गिबि गिबियावनो उन्दै समाव ब्रै बा ओब बा बोसोरनि सिङाव थानाय उन्दै उन्दै गथ'आ ओ गिबि गिबियावनो अंगनबादियाव थाङो नङा होमब्ला नोंथाङ औ बेबादिनो
नंगौ नोंथां।
अंगनबादियाव थांनायनि उनाव औ औ नोंथां बे अंगनबादियाव थांनायनि उनाव ओ जोङो जोङो से थाखानिफ्राय बा थाखासिम जोङो गुदि फरायसालियाव फरायो नङा होमब्ला बेबायदिनो से थाखोनिफ्राय थाखो से थाखो नै थाखो थाम थाखो ब्रै थाखो बा बेबायदिनो जोङो गुदि फरायसालियाव फरायबाय बेनि उनाव जोङो नोंथां ओ गुदि फरायसालिखौ बारबाथाय जोङो जोङो जोङो थाङो ओ गेजेर फरायसालियाव नङा होमब्ला नोंथां? गेजेर फरायसालियाव थाङो औ जोङो गेजेर फरायसालियाव थांब्ला जोङो मोनो बा थाखो द' थाखो आरो। औ द' थाखो स्नि थाखओ आरो दाइन थाखो बेखौ जोङो गेजेर फरायसालि होननाय जायो ओ बे अ औ जों गेजेर फरायसालिखौ बारब्ला जोङो मोनो गोजौ फरायसालि नङा होमब्ला नोंथां? जायखौ जोङो जेराव जोङो गु थाखो जि थाखोखौ जों नो मोननाय जायो आरो दानि जुगावथ' जोङो बेबायदिनो गोजौ फरायसालिजों ओ थाखो जिसे आरो थाखो जिनैखौबो सरजाबफा होननायखौ जो नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ बेदिनो थाखो जिसे थाखो जिनैखौबो दानि जुगाव जोङो गोजौ फरायसालिजों सरजाबफानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंथ' सासे फरायसानि ओ सासे फरायसा जानोब्ला उन्दैनि फ्रायनो बेबायदि ओ अंगनबादिनिफ्राय लानानै जोङो गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो। बेजों लोगोसे जोङो ओ गोजौ फरायसालि बेनि उनाव जों गोजौ फरायसालिखौ बारबा जोङो जौसिन फरायसालि मोनो अब्ला जोङो जायखौ जोङो बेबायदिनो ओ जों बेबायदिनो ओ बिए फरायनाय जायो एम ए फरायनाय जायो बेबायदिनो' सोरबाबा मास्टार दिडिग्रि लायानाय जायो सोरबाबा इन्जिनियार फरायनाय जायो सोरबाबा डक्टर सोरबाबा नार्स बेबायदिनो जोङो सासे फरायसाखौ बेबायदि ओ- गोजौनिफ्राय गोजौसिन फरायलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
अ नंगौ नोंथाङ नंगौ थारैनो।
औ। औ बेबायदिनो जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै सासे फरायसाया उथ्रिलांनोबा एबा जोङो सासे फरायसाया मोजां बेबायदिनो मोजाङै मोजाङै मोजाङै मोजां फरायलांनानै सासे फरायसाया गावनि जिउआव उथ्रिसार जानोब्ला बा जों उन्दैनिफ्रायनो बे गथ'साखौ एबा बे फरायसा बे फरायसाखौ जोङो मोजां नोजोरजों एबा मोजाङै फोरोंनांगोन आरो न'खरनि बिमा बिफा एबा न'खरनि ओ न'खरनि मानसिफोराबो बेखौ मोजाङै मोजां फरायनायबा बेबादिनो फरायसालियाव मोजाङै मोजां थांनाय बेबायदिनो फैफिननानै फरायनाय बेबायदिनो जोबोर ओ जोबोर एसे बुरजा सम फरायनाय बेफोरखौ नोजोर नाङो बेनि गेजेराव जोङो ओ बे फरायसा एबा बे खुदियानो जोङो मबाइलफोरखौ नायनायखौ मबाइलफोर नायनायनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन आरो ना नोंथां बे गथ'साखौ
औ नंगौ नोंथां
जिउआव देरहाथार जानायबा जिउआव उथ्रिसारनो जायखौ जोङो साकसेस जानो होननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां। बेखौ जोङो सासे फरायसाया ओ गावनि जिउआव ओ बेबायदिनोथ' दा जिुगाव बेबायाददिनो सासे फरायसा जानानै फरायलांनायनि उनाव जों मोजां फरायायोब्ला सासे सोरखारि साख्रि मोननाय नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां
नोंथां हेल'
औ नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो सासे फरायसा सासे फरायसा बेबायदिनो जोङो मोजाङै मोजां फरायलांनानै बेनि उनाव जोङो ओ सासे सोरखारि साख्रि मोननो हानाय जायो आरो ना मोजां फरायबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेबायदिनो जोङो ओ सासे फरायसानि जिउखौ बेबायदिनो नायलांनो हायो बेनि उनाव जोङो सासे फरायसाया उथ्रिसारानो थाखाय सासे मोजाङैबा सासे सोरखारि साख्रि मावनायल' नङा सासे फरायसाया मोजाङै मोजां फरायलांनानै ओ बेबायदिनो आबाद आबादनि लाइनावबो जों फरायनानै सासे फरायसाबो सासे मोजां आबाद आबादारि जानाय
नंगौ नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङाबो एसे ओ बे सासे फरायसानि बागै एसे बुंना होदो नोंथां
औ नोंथां फरायसा औ फरायसा नोंथाङा दानि बे बुंलांनाय बायदि फरायसा होनोब्ला जोङो फरायनायाव मोनसे ओ जों बांसिन फरायस फरायोब्ला जोङो साख्रि माने सोरखारि साख्रिनि थाखायल' फरायनाय जाया फराय सासे फरायसा सोरखारि साख्रिनि थाखायल' औ फरायसालियाव फरायहैनाय जाया जोङो गावनि रोंगौथि एबा जिउखौ खुंलांनो थाखाय मोजां मोजां ओ जायखिजाया खामानि मावलांनो आबादानो जा बहाबा बा बिजनेस समेन मावनो गोबां गुबुन गुबुन खामानि मावनो कम्पानिफोराव खामानि मावनोबो दाना सोलोंथाइ नांगौ जायो बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जों नांगौ। नांथारगौ जिउआव सोलोंथाइ नांथारगौ औ बेनिखायनो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदियै गिबि सेन्टाराव अंगनबादि थाबाय अंगनबादिनो दं ओ जायखौ जों गुदि फरायसालि बेखौ गुदि फरायसालियाव जों से थाखोनिफ्राय लानानै बा थाखोसिम बेखौ जोङो मोनसे थाखोआव से थाखोखौ बारनो थाखाय मोनसे बोसोरारि आनजाद लानाय जायो जायखौ जों उथ्रियोबा नै थाखो मोननाय जायो बिदिहाय जोङो नै थाखोआवबो नोंथखौआवबो मोनसे बोसोरारि बोसोरारि आनजाद लाबाय बेवहायबो उथ्रियोबासो थामथो मोनबाय बिदिहायनो थाम थाखो ब्रै थाखो बा बा थाखो बेयावबो मोनसे बोसोरारि आनजाद थागोन बे आनजादखौ उथ्रियोबासो जोङो ब थाखोखौ उथ्रिसारनानै गुबुन मोनसे फरायसालि जायखौ जोङो गेजेर फरायसालि गेजेर फरायसालियाव मुं थिसनहैनो हायो। बे फरायसालिफोराबो जोंनि साखाथिफोरावनो गोबाङै दानि जुगाव फरायनायखौ गोबां नोजोर होनाय जायो नालाय बेनिखायनो जों गेजेर फरायसालिफोरखौबो जोंनि गामि ओनसोलनि साखा्रि खाथिफोरावनो गोबाङै नुनो मोननाय जायो औ बिदिहायनो जों द'निबो गेजेर फरायसालिनोबा जोङो नोंथां द'निफ्राय जों दाइन थाखासिम मोननाय जायो बे द' दाइन थाखासिम द'निफ्राय दाइन थाखोसिम फरायनायावबो जोङो आनजाद जायो जाबाय थायो केजि आनजाद जायखजायो माने बोसोरा जोबसै बोसोरा जोबसै बा द' थाखोआ जोबसै बे से से बोसोर जायखौ जोङो बोसोरारि आनजाद बोसोरारि आनजादाव जोङो उथ्रिसारोबासो द'निफ्राय स्निखौ बारनो हागोन बिदिहाय बेवहायबो बोसोरसेयाव खेबसे खेबफा खेबफायै बोसोरारिै आनजाद जायो बेखौ दाइन थाखोआवबो जों बिदिहायनो बोसोरारि आनजाद जानानै दाय थाखोखौ उथ्रिसारोबासो बे बोसोरारि आनजादआव उथ्रिसारोबासो जों गुथाखो एबा गोजौ फरायसालि बे गोजौ बोसोर फरायसालियाव जों मुं थिसन होनो हायो एबा गुबुन फरायसालियाव मुं थिसन होनो हायो बे फरायसालियाबो गोजौ फरायसालियाबो जोंनि खाथि फनो दानि नुनो मोनो बेवहाय जोङो गोजौ फरायसालियाव फरायनो मुं थिसननानै गुनिफ्राय जि थाखोसिम बे फरायसालियाव गोजौ फरायसालियाव मुं थिसनहैनानै जोङो गु थाखोआव मोनसे आनजाद लाबाय बोसोरारि आनजाद बे आनजादाव बुथ्रिस थाखोबाय जि थाखो हमबाय जि थाखोनि उनाव जि थाखोआव जोंनिया मोनसे ओइस एस एल सि आनजाद बे आनजादखौ होनो गोनां जायो जि थाखोआव बे जि थाखोआव ए ए सि आनजाद होयोब्लासो जोङो जायखौ जों मेट्रिक होनना बुङो मेट्रिक पास जायोब्ला बेनि उनावसो जोङो जायखौ गोजौ गेजेर आरो फरायसालि गोजौ गेजेरारि होनोबा जों ओइस एस आनजाद जायखौ पि इउ आनजाद बेखौ फरायनो मोनो बेयो से बोसोरारि आरो नै बोसोर नै बोसोरनि थाखाय थायो बेयो जिसे आरो जिनैस बेयावहाय जोङो उथ्रिबाय उथ्रिनानै बिनि थाखाय बिदिहाय सानजाद फाइनेल आनजाद होनाय जायो जायखौ जों मोजाङैनो होनो गोनां जायो जायखौ जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव फरायनो हानाय बिदिहाय सुबिदा मोनो जाय जिनैखौ फरायनानै जों इन्जिनियार सोरबाया डाक्टर लाइन बिदिहाय न
सिम साबाय खहा जाबाय बेखिनि थाखायनो
औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय फरायसानि बागै सावरायनाया बेखिनिथ' फोजोब